हेलौ हेलौ औ खोनादों नोंथां औ खोनाबाय नोंथां।
ओ नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
औ फ्रि नोंथां
औ आं माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथाङा सा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां
औ आयदायानो जाबाय माने इंराजि राव रोंनाय नि माने जोंनि माने मा माने मुलाम्फा जायो आरोना बिनि सायावहाय आरोना औ होमबा आंनो एसे बुं जेरै इंराज जि राव होनबाथ' जेरै जोंथ' गोदोनिफ्रायनो जेनेबा जो जोंनि बिमानि राव जों जाय बर' राव रायलायो बेखोनो जोङो बांसिन रोङो नङा होनबा इंराजि राव होनबा जोंनि थाखाय एसे माने प्रब्लेम जानायखौ जोङो मोनो आरोना बारा जोङो बेफोर माने इंराजि रावनि राव रायज्लायनोबो रोङा बेबायदि जायो खिन्थु जोङो इंराजि रावखौ जोङो रोंनांगौ नङा होनबा इंराजि राव रोंबाथाय जोंहा जोबोद मुलाम्फा जायो जे
ओं
दाथ' बादालायनायनि जुग दायो माने जेराव बो जेनेबा जोङो जि खामानियावबाबो जेरैहाय ओ फरायनायनि बेलायावनो जा मोसानाय मुसुरनायनि बेलायावनो जा माने गेलेनायनि बेलायावनो जा गासैयावबो जोंहा माने जोबोद दायो कम्पिटिसन जानानै फैदों नङा होनबा बिनि थाखाय माने जोङो गाव जेरैहाय इंराजि रावखौ जोङो जोबोद माने रोंनांगौ आरो मानोना दा जोङो माबा बहाबा मोनसे जायगायाव जेरै बेहाय ओ जों आसामनि बाहेरावनो थांबाय बा जोंनिस आस नि बाहेराव थांनाय लोगो लोगो जेनेबा बेे हादोरफोराव थांनाय लोगो लोगो जोङो गाव नि बिमानि रावखौथ' बेयाव जोङो रायलायनो ओ जेनेबा रायलायबाबोथ' बिथांमोना बुजिनाय नङा बेवहाय जोङो इंराजि रावखौनो जोङो ओ जेनेबा रोंनांगोन होमबासो बिथांमोनाबो बुजिगोन नङा होनबा बा बिथांमोननि बिथांमोन जाय मानसिजों जों रायजलायगोन बिथांमोननि रावखौबोथ' जों मिथिनाय नङा बिनि खायनो जों इंराजि रावखोनो जों रोंनांगोन। नङा होनबा जोंथ' बिथांमोना जोंखौ मा फोरमायनो नागिरदों बा जों मा बुंनो नागिरदों बिनि सोमोन्दै जो जों बुजिनायबो नङा बा जोंनि कालसारनि सोमोन्दैबो जुदि बिथांमोना जोंखौ सोङो जों गावनि रावजों हाबाबो माने जोङो बिथांमोनखौ बुंनो हानाय नङा आरोना बिनिखायनो जोङो ओ जेनेबा इंराजि रावखौ रोंनांगौ आरो दाथ' जोङो जेब्ला बबेबा मोनसे सरकारि साख्रि फोरावनो खामानि मावोब्लाबो बा बहाबा मोनसे फरायसालिफोरावबाबो एप्लिकेसन होनांगौबा जोङो इंराजि रावजोंनो लिरनांगौ जायो बिनिखायनो जोङो इंराजि रावखौ माने मिथिनांगौ रोंनांगौ आरोना बेखौ इंराजि राव रोंबा थाय जों गोबां रोखोमनि मुलामफाखौ जों मोन मोनो। बि दि होननानै माने जों गावनि बिमानि रावखो जे उम माने रोंनाङा बेखौ बुङाखै आङो। गावनि बिमानि रावखौबो जोङो मिथिनांगौ रोंनांगौ। बिनि अनगायैबो जोङो जेरैहाय जों माने इंराजि रावखौ जोङो रोंनांगौ आरोना जेरैहाय जोंना थ' न'खरफोरा बारा मोजां जायैनि जाहोनाव बांसिनानो जोङो आ जेरै मोजां स्कुलफोराव फरायनो हाया बेबायदि जायोना होनबाबो माने जोङो एक्सट्रा दाथ' जानबुंनि जानबुंनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि जोङो ओ माने मिथिनो हायो बा गोबां रोखोमनि सोलोंनो हायो नङा होनबा? दायो जेरैहाय जामबुंनि गेजेरजों जोङो गोबां रोखोमनि ओ जों रो ङि रोङिफोरखौबो बा गोबां रोखोमनि रावफोरखौबो जोङो मिथिनो हायो बा गोबां रोखोमनि सोम ओ रावफोरनि सोमोन्दै कालसारनि सोमोन्दै जों मि थिनो हायो बेफोरनिफ्रायबो जोङो माने सोलोंनो हायो आरो ना। गावनि बिमानि रावजों फरायो बाबो माने बेफोरबायदि इंराजि रावफोरखौ जोङो एक्स्रायै सोलोंना लानांगौ रोंनांगौ आरो।
उम
बेबायदिनो होमबा नोंथाङाबो एसे इंराजि राव रोंबा माबायदि मुलाम्फा जायो आरो बिदि जायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ निस्सय हागोन नोंथांनि जिथुुनिकि दासो खोथा बुंलांबाय जोबोद मोजां मोनदों दा ओ नोंना उनदैफोरा बेफोरबायदि खोथाखौ जुदि खोनायोब्ला आरोबाव ओ उथ्रिसारनायाव आरोबाव थुलुंगा मोनगोन आं दा जोंनि इंराजि राव लानानै मा मुलामफा दङ बिनि सायाव हानायमानि एसे माने सरासनस्रायै दा नोंथाङा जिखिनि खोथा बुंलांबाय बेखौनो एसे सरासनस्रायै आ बेखेवनानै बुंनो नाजागोन आरो दा जोङो नोंथाङा बावैसो बुं लांबाय जोङो ओ जोंनि माने जिउ मोनसेखौ खुंनायाव जोङो न'आव सिङाव थानानै मालाबाबो जों सोलिनो हाया। बे मानसि सासेया सोलिनो थाखाय जों दावबायनो गोनां जायो। लामा हानथिनो गोनां जायो मानसिया जिखुनु बुस्थुखौ माने नायनो थाखाय माबा मोनसे सोलोंनो थाखाय मानसिया बेलेगाव थाङोब्ला गुबुन गुबुन हादराव थाङोब्ला मालाबा दावबायोबा जोङो खालि गावनि बिमानि रावजोंल' जाजोबा माने ओंखायनो जोङो इनटारनेस ल राव हिसाबै जोङो इंराजिखौ आरो जोंनो जोंनि जिथुनाखि गभारमेन्टनिफ्राय जोंनो मोन खानाय जोङो उन्दैनिफ्राय ओ इंराजि राव बो जोङो मददै जों बर' रावजों फरायनानै फैयोब्लाबो बेखौ सोलोंफानो थाखाय सुबिदा मोनखायो दा बे हिसाबै जोङो जुदि बेखौ सोलोंनानै लानांगो आरो बहुद गोनांथार आयदा बेबो मोनसे माने इंराजि आयदाखौ जों सोलोंनानै लायोब्ला जों जोङो जों गुबुन गुबुन जायगायाव दावगायोब्लाबो जोंनाव माने जेंना जेंसि रायलाय नायनि बागै जोङो हान्थिनायनि बागै जोङो खम नुनो मोनगोन आरो
औ नंगौ नोंथां
जिखुनु सरकारि साख्रियानो जा माबा मोनसे जा नोंथाङा बावैसो बुंनानै थांबाय एप्लिकेश ओसोलनिफ्राय जा दा टटेलि माने जों नायनो थाङोबा ओ जोंनि ओ माने हादोराव जोंनि मोनसेल' हारियाबोथ' सोलिजोबा दा बे हिसाबै गुबुन गुबुन हारि हिसाबै गुबुन गुबुन राव थायो गावब गाव मोनसे मोनसे राव थायो दा बेयाव गासिबो गासिबनिबो रावखौ रोंजोबलायगोन ना बेयो पसिबोल नङा माने समब'ब नङा आरो दा बे बायदियाव मा होनो जितुनाखि जोंनि इनथारनेस नेल राव गासिबो बेखौ रोंनांगौ कम्पालसरि फ्राय रोङो रोङैबो थायो थेवबाबो हानायमानि नाजानांगोन रोङियाबो रोङो इंराजिखौ दा बे हिसा बै माने जुदि जोङो ओ सोलोङोबा जोंनि थाखाय बुहुत मोजां होननानै आं सानो आरो औ जोंनि दा ओ माने लाइमोनफोरखौ नुनो मोनदों जोङो बुहुत माने आगोलनिख्रुइथ' इडुकेसन लाइनाव माने बुहुत ओ बहुत दडेभलपमेन्ट जानायखौ जों नुनो मोनबाय आगोलनि बायदिबो नंला जे ओ इंलिस टिचार नि माबा मोनसे मेथामेटिक्स टिचार नि बेफोरबायदि प्रब्लेम फैला त आगोलो माने खम दङमोन माबा मोनसे ओ इंराजि टिचारनि मानि अबेबा मोनसे साबजेक्टनि माबा मोनसे प्रब्लेम थायो मोनबाबो बेफोरबायदि जोङो नुनो मोनबांला आरो दानि पेरेनसआथ इंग्राजि रोङि जाला दा बे हिसाबै गथ' गथायफोरखौ आरोबाव जुदि एसे मोजाङै जोङो ओ फकास खालामनानै गोसो बोनानै जुदि जों मोजाङै नोजोर होनानै मोजाङै फोरोङोबा जोंनि गथ'फ्रा निसय आरो इंराजिखौ मोजाङै आरोबाव सोलोंसिननो हागोनखौ आं नुयो आरो सानो आरो आं बेखौनो सानो जे इंराजिखौ सोलोंनानै लायोब्ला जोङो माने थैजासिमाव जोङो जि खुनु जायगायावनो दावबाय जिखुनु खामानिखौनो माव मालाबाबो जोङो माने ओ जेरावबो माने बबेबा मोनसे रावनि थाखाय जों जेननानै थानांगौ जाबाबो बे मोनसे रावजों जों जेरावबो हान्थिनो हागोनखो आं सानो आरो आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांखौ बुंनो होनोसै
होनोसै औ थिगानो नोंथाङा खोब मोजांखैदो फोरमाय बाय नङा होनबा जेरैहाय जोंना इंग्रा जि रावखौ जों मानि थाखाय रोंनांगौ औ जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदिबो न'खर दं जायनि न'आव जोङो जेनेबा गोबां बिबांनि जे जेसां नांगौ बेखिनिखौ जोङो खालाम नो हाया जेरैहाय मोजां फरायसालिफोरावबो थांनो हाया होमबाबो गामिफोराव बेबायदि थायोना सोरनिबा न'खर गामि मोनसे गामियावथ' ओम सासेनिबाबो माने बेबायदि न'खर थागोन जे जायनि न'आव माने ओ गोबांखिनि धोन सम्पतिफोर दं नङा होनबा होनबा बिथांमोननि न'खरनि गथ' गथ' गथायाइफोराथ' हयथ' निस्सय दानि मुगायावथ' इंराजि रावजोंनो फोरोंगोन होमबा बिथांमोननि न'खरनि ओ गथ' गथायाइफोरजोंनो जुदि जोंनि जाय गैयि न'खरनि गथ' गथफोराबो जुदि एसे सोलोंफायोबा आरो बिथांमोनाबो जुदि फोरोङोबा होमबा जोंनि ओ माने गैयि न'खरनि गथ' गथायाइफोराबो बेफोरखौ माने इंराजि रावखौ रोंगोन आं बेबायदि सानो आरोना आरो बेबायदिनो जेनेबा गोबां ओ जेरै बेहाय आरो गोबां दं बेबायदिनो सोलो-सोलोंनायनि खाबु दं आरो दानि जुगावथ' गासैनि न'आवबो जामबुंआथ' थाखायोनो बे जामबुंनि गेजेरजों जोङो गोबांखिनिखौ सोलोंनो हायो जेरै इंराजि रावनो नङा जोङो हिन्दीनि फ्राय हमनानै जेसां दं जेरै जों ए आसामाव थायोबा जों एसामिसखौबो जोङो पारफेक्ट रोंनांगौ। अखा आरो बेबायदिनो
हेलौ
बेफोरखौबो जों रोंनांगौ नङा होनबा होमबासो माने जेरैहाय जोंथ' दा आसामनि बाहेरावनो जेनेबा गुबुन हादोराव थांबाय नोंसोरो माने बहानिफ्राय फैदों होनबाथाय जोङो आसामनिफ्राय फैदों होननानैनो बुंनांगोन होमबा आसामनिफ्राय फैदोंबा नोंसोरो ट्राइबेल नामा सोंगोन औ जोङो ट्राइबेल ट्राइबेल होननाय लोगो लोगोनो बि बिथांमोना जोंखौ ट्राइबेल फोरनि सोमोन्दै बुंगोन होमबा जोङो ट्राइबेलफोरनि सोमोन्दै बुंबा जे रैहाय जों गावनि हारिनि सोमोनदैल' बुंबा जानाय नङा ट्राइबेल होनबाथाय जोङो जेसेबां जोंनि आसामाव ट्राइबेलफोर दं जेरै मिसिं जा आ गार' राभा गासैनिबो खोथाखौनो जों एसे एसे फोरमायनो नांगोन नङा होनबा होमबा जों बिथांमोननि सोमोन्दै जेरै बिथांमोननि ड्रेस फोरनि सोमोनदैनो बा जानाय लोंनाय बा बिथांमोना जेरै मा खबर होननायखौ माने माबायदि बुङो बेफोरखौ खौबो माने जोङो सोलोंनांगौ आरोना रोंनांगौ माने होमबासो जोङो माने जौगादों बा जोङो माने गावखौनो माने होमबासो माने जोङो माने गासैबो जौगानाय हारिफोरजों माने जोंबो माने समानै दावगा नो हादों होननानै जोङो बुंनो हागोन आरोना।
औ
औ आरो जेरैबायदि आरो गोबां बेबायदि जेरै बिजाबफोरनि बेलायावबो जेरै रै गोबां बिजाबफोरखौनो जोंनि बर' रावाव जोङो मोननो थाङा नङा होनबा बेबायदि गोबां गिदिर गिदिर जेरै थुनलाइगिरिफोरा लिरलांनाय बिजाबफोर दं जायफोर बिजाबफोरखौ जोङो बर' रावै गैयिखायनो जों फरायनो हाया इंराजियाव लिरनाय थानायखायनो जुदि जों इंराजि राव रोङोबा बेफोरखौबो जुदि जोङो माने फरायनो हायो आरोना। माने फरायनो हायो माने बुजिनो हायो आरो जोंनि उन्दैफोरखौबो जों फोरोंनो हागोन। आरो बिदिनो जेरैहाय आ स्कुलफोरावबो जेरै इ-स्कुलफोरावथ' जेरैहाय गोबां रोखोमनि लोगोफोर खौ जों लोगो मोनखायो बेनिफ्रायबो जोङो इंराजि रावखौ एसेबाबो माने रोंनांगौ आरो मिथिनांगौ आरो ना माने बेलेग हायाबाबो जोङो एप्लिकेसन